हेलौ हेलौ नों थां।
औ औ।
नोंथां नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
औ नोंथाङा आंनो बर' आइजोफोरनि जि सोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन।
देलाय नोंथां
औ औ ओ जि सोंनाया जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय मिथियो ना मानो होनब्ला बर'फोरा गावनि आखा खायजोंनो
औ
गावनि गाननो थाखाय जिखौ दानानै लानाय जायो मि थिबायना नोंथां
औ नोंथां औ
बर' आइजोफोरा माने जि सोंनाय गावनि आखाइजों गावनो बानायनानै जि गान्नायाव माने जोबोद आखा फाखा मिथिबायना नोंथां
औ नोंथां औ
बेनिखायनो जि दानाय लुनायाव जोंन' नांगौ जानाय गुबुन मोनसे गाहाय आयदायानो जादों जोंनि जि सोंनाय मि थिबाय ना औ जेब्ला जोङो जि सोंन' नागिरगोन होमब्ला बेयाव गिबियावनो जोङो मा खा लाम नांगौ बै जिखौ ओ हाथ थायाव बायना लानाय खुनदों खुनदोंखौ एबा गावनि न'वावनो गावनि आखाइजों बानायना लानाय बै खुन्दोंखौ मा खामनांगौ जोङो सुरखि गिदिराव सुनानै दाङा नाथायाव होननानै लाग्रोनो नांगौ मिथिबायना नोंथां औ बेनि उनाव बेखौ जों मा खालामो अंखामनि माइदि माइदि होनब्ला मिथियोना नों थां बायदिखौ जोङो बर'फोरा जि जि खुन्दुङाव फोननाय जायो।
औ
औ बेनि उनाव अंखामनि माइदिजों माने अंखामखौ एसे दै गुदुङाव रुनानै बिनि जाद दुइ अंखारो बिनि जा मार अंखारो। बेखौ माइदि होनना बुंनाय जायो। बेखौ जोङो माख जायो सिफ्लिनानै माइदि होनानै जोङो सुरखि फिसा गंनैयाव सोनानै थुननानै थुनजा ना लानाय जायो।
औ औ नोंथाङा
थुनजोब ब्ला माने जियानो रोजा जायो होननानै फोथायो मिथिबायना नोंथां।
औ नोंथां औ।
थुखांनायनि उनाव मा खालामो दाङा नाथानिफ्राय बेखौ बख'नानै दान्दायाव सुुनानै लामनाय जायो। मिथिबाय नोंथां औ बेबादिनो जोङो जि दान' लानाय आगर आखाय एबा बिदाबफोराव गोबां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ जोङो थियारि खालामना लायो। औ मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरा मोनसेल' गाबनि जि गाना गुबुन गुबुन रोखोमनि मिथिंगानिफोरा मोननाय बेबायदिहाय गावनि आखाइजों माने गाबखौ बानायना लानानै गुबुन गुबुन जेरैबायदि गोजा गोथां गोस सोम
औ।
बेफोरबायदि गाबखौ जोङो बै जि सोंनायाव दख'ना दानो थाखाय बाहाय नाय जायो।
औ औ।
जोङो मा खालामनांगौ बै जा जि दान' लानाय आगर आखाइयाव जोङो एबा बि गाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ जोङो थियारि खालामना लाग्रोयो मिथिबायना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बै खुन्दुंफोरखौ माइ होनानै मा खालामो जोङो फोराननानै थियारि खालामना लानाय जायो बिदिबा नोंथां उनाव सानबा माने साननैसो नायनानै मिथिबायना साननैसोनि उनाव जिखौ सोंनो लाहार फाहार खालामना सोंनाय समाव जोङो मा खालामो इखौ जखा लानानै फाननैथिबो खोन्था दोननानै लायो मिथिबायाना नोंथां।
औ-औ नोंथाङा
सोरखियाव मा खालामनाय जोङो गुबुन-गुबुन गाबनि गोनांथि जानाय खुन्दोंखौ गिबियावनो जोङो मा खालामो सुरखियाव सुरखियाव सुग्रोनानै माने दोननानै लायो। नोंथां खुन्थाजों लोगोसे जोङो मा खालामो बिरानि दङ। खनथिस दानानै लायो मिथिबायना नोंथां। आगर आखाइनि मा खालामो गाबखौ जोङो नायनानै खुन्दुंखौ हादिनियाव सुनानै जिखौ सोलाव बाय थायो। मिथिबायना नोंथां गिबियावनो जोङो मा खालामो जखा बायदियै खुन्दुङाव दागो होनानै जि दानायनि बिबां बायदियै सि खौ मा खालामो जोङो सुंनानै लाग्रोयो मिथिबायना? जि सुंखांनायखौ माने जानाय लोगो लोगो लोगोनो जोङो सासे मानसिया बेखौ मा खालामो रासु गंसेयाव सुंनाय खुन्दुंखौ मा खालामो मिथिबायना नोंथां? औ। सुंनाय खुन्दुंखौ जोङो खुन्थायाव होनाय जायो थिबायना? बेबायदिनो सुंनानै
हाया हांनानै थोरो मिथिबाय ना? थोरनाय समाव जोङो मा खालामो खाथिनि हिनजावफोरा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनोथ' ओ जि दाबाथाय जि सोंबाथाय जोंनि गामि खाथि खालानि मानसि हिनजाव आइजोफ्रा फैनानै बाहागो लाफै बे ना बेबायदिनो बे सुंनाय खामानियावबो बर' आइजोफ्रा खाथि खालानि गामिनि आइजो फोरा माने बेबायदिनो बाहागो लाफैयो। बिदिनो नोंथां औ बिनिफ्राय सुंनाय खुन्दुं खौ जोङो मा खालामो मोजाङै खानजुं सरायनानै गान्दैयाव फाननानै लानाय जायो मिथिबायना? औ नोंथाङा बेनि सो सोमोन्दै हयथ आंनिसाय मोजां बुंनांगौ जानांगौ नोंथां।
जि सोंनायनि सोमोन्दैथ नोंथाङानो गोबां गुवारै बेखेवनानै होखाबाय नोंगौ। जि सोंनाय। जि जि सोंनाय जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार खामानि होननानै जों बुंनां मानोना गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा जि दानो रोङाब्ला बर' आइजो दानो लुनो रोङाबा बर' आइजोफोरखौ एबा बर' हिनजावफोरखौ सालदां दागि खुरिया आखाइ फख्रि होननानै बुंनाय जायोमोन आरो माने जाय आइजो फोरा जि दानो रोङा बेसोर हिनजावफोर खौ हिनजाव फोरा हाबा जानाया मोनसे गोब्राब गोब्राब खामानिमोन आरो बेनिखायनो गोबां गोबां लिरगिरिफोरा बुं बुङो आरो।
औ।
जे आबाद जायैखौ दा गाब नाथाय हाबा रोङै हिनजावखौ गाब माने जाय बोसोरसे आबाद जायै निख्रुय गाब गाबनायनि ख्रुइ सासे खामानि रोङै आइजोनि थाखाय आइजोखौ मोननाया दुखु गोनांसिन बे बाथ्राखो गोबां लिरगिरि फोरा जाहा बुंनो नागिरो नोंगौ गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा गोबां दानाय लुनाय आगर एरखांनाय बायदियाव गोरों गोरामोन। आरो गोदोनि दिनाव सोलों थारनो गोनां जायोमोन मानोना बर'। जोफोरा आइजो महरै। थांनानै थानो थाखाय इसानसालि एबा इसान दानाय बे आद बे। खामानिखौ रोंनो गोनांथारमोन। मा थाय दानि जुगाव जोङो गोबांखौनो जोङो खमायनाय।
औ औ।
आरो इसान औ इसानसो। गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा बेबायदिनो खुन्थियाफोर गायनानै फ्रेम। फोरजों लांलाय लाबोल थांलाय-थांलाय फैलाय खालामनानै। जि सोंनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथाय दानि जुगाव। दा गोदान मुगायाव मेसिनजों एबा द्रामफोरजों जोङो इसान सोंनायखौ नुनो मोनो जायगा दाब फिसौनो गसं फानानै। सि सोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। सै। गोदोनि दिनाव नाथाय। फोर बेफोर मेसिनफोर एबा जेनथोरफोर जेनथोर। फोरखौ जोङो मोननो हायाखैमोन।
औ
उम बे आदबफोरखौ जोङो औ आरो इसान सोंनायनि जि आदब एबा खान्थि एबा गियान बे खान्थिया जाहा गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो मोनसे फोलेरनिफ्राय मोनसे फोलेरसिम जोंहा बर'फोरनियाव बारस्लायबोबाय थादों आरो बर'फोरनि जि बे जि सोंनायनि जि गियान बेयो मोनसे दोरोङारिल' नङा बेयो बर'नि बेयो बर' हारिनि सिनायथिखौबो जो जोंनो होयो आरो बर'नि गासै। आ माबाया सम आसारनि। माबाफोरा बै इसान सोंनाय बे जोंङो नुनो मोनो।
औ नोंथां।
बर'फोरा गोबां रोखोमनि जि सोङो। जेरै दख खना। गामसा आरनाइ। दखना फोराव। हनायाव मोननै रोखोमै जोंङो मोननो हायो जेरै अग्रं दखना लांगा दखना अग्रं दखनि दखनानि थाखाय जाहा गुवार आरो गोलावनि गोनां जायो अग्रं द लांगा दखनानि थाखाय नाथाय। अग्रं‌ दखनानि था खै। जोंङो फि-फिसा गुसेब सोंनायख जोंङो नुनो मोनो। लांगा दखरा खो गुबुन गुबुन रोखोमै सोङो जेरै आगरनि थाखाय एसे आलादाहाय सोंनाय जायो आरो जेरै बिदन दखना बेफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन गाब होनानै। सोंनाय जायो उम आरो फास्राफोर सोंनाय जायो बे फास्रा एसे फिसा। लानानै जि गोथारफोर। सोंनाय जायो। जोमखांग्रा जिफोर। दिस बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बायदि बायदि जि सोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो गामसा खौबो जोङो एसे गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो नुनो मोनो। दा जोङो लिंथि थेबनाय जायो बे गामसाफोरखौ एसे गोलावै गोलाव जखा लानानै बर' आइजोफोरा सोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। दे अब्ला जों नोंथांनि बेसांखिनियावनो दोनथ' थ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां औ, औ।